खोनादों नोथां? औ। गोजोन मोनाबिलि खुलुमबाय।
औ नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि।
नोंथां मोनसे साव फांनैसो बाथ्रा सावरायायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन नामा?
औ ओं दे सावरायजागोन दे।
अब्ला जोंनि उम आसा फिसिफोरखौ माबायदि फिसिनांगौ माबायदि लाल फाल खालामनांगौ एसे फोरमायना जानो हागोन ना नोंथां? सावरायनो हागोन नोंथां हागसाफोरखो आक्सा जोंनाया इन्दि इन्दि बिलाइ आक्सा आक्सा एम्फौ लाथा। आक्सानि बिखय नोंथाङा खोनादोंना नोंथा? औ माबायदि लालु फाल खालामनांगोन नोंथां?
ए-एम्फौ लाथा होनोब्ला जोङो एम्फौ लाथा लानायनि सिगां जोङो जोलै दोनग्रोनांबाय।
औ नोंथां औ।
थाय जुदि जेनेबा गफ होफायोबा हारसिंनो सिखिरि जायोना बियो।
औ औ नोंथां।
सिखिरि सिखिरिया बिदै दैसिगोन ओमफाय दैबाथाय बेनो। जेनेबा बेनो बेनो बिदै नालाय बे बिदैया गफायबासो एम्फौ ओंखारगोन ओमफाय एम्फौआ एसे एसे देरो। बा बिलाइ जा नो हानाय जायोबा जोङो इन्दि बिलाइ होनाय जायो।
औ
ओमफाय इन्दि बिलाइखौ बिदिनो गोरलै नालाय गोरलै खौनो होनांगोन आरोना ओमफ्राय देरनायजों लोगोसे जोङो मा होनो एम्फौलाटानो इन्दि बिलाइ गिदिर होलांनो हागोन ओमफ्राय एम्फौ लाथाखौ बहुत जोथोन लानांगौ जायो
औ नोंथां औ औ आबाद जागाफोराबो एसे साब सिखुन जागोन जानांगौ नोंथां औ
औ बेजों लो गोसे जोङो बायदि सि ना क्रिम बायदिसिना फुंग्रा मुवा फुननानै जोङो हाबहैनो हाबैनाङा आरो ना हाबैनो होआ मा एम्फौआ थैयो लोमजायो यो होनना
औ नोंथां
आरो बिदिनो लाटाया देरोबा मा होनो मोनो मोननानै जे इखौ मोननायखो एकस्रा गोथांखो एकस्रा बिदि दोनो दोननानै ओमफाय बिलाय लाय माबानानै होनानै फि माने माबायोना फिथोब खायोना।
औ बे फिथोब खाहोनायाव मा मा बुस्थु नांगौ जायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन
फिथोब खानायाथ' जोङो बिलाइयाव दोनबानो खायो सोरबा सोरबा माबायाव दोनो थालिर बिलाइफोरावबो दोनो मोननाय मोननायखौ बासिना एक्सट्रा मोननाय मोननाय बेखौ एक्सट्रा बासिनानै थालिर बिलायाव दोनबाबो ओ माने फिथोब खायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो फिथोब खाखांनायनि उनाव जों इखो जिरफिनसिगोन जिरनानै जों बेखौ जानो हासिगोन आरो जों फाय फि फिथोबखौ एक्स्रा दोनसिगोन ओमफ्राय बे फिथोबाबो ओरैनो गार जाया रा ना बे फिथोबखौबो जोङो बेसेन बेसेन गोसा आरो फिथोबाबो माने जोङो बे फिथोबखौबो जोङो उम माने फिथोबखो फानोबो आरोना फाननानै फिथोबजों खुन्दुंबो बानाय जायो जि जि बे बे खुन्दुंजों जि बानायो आरो जायखि
औ नोंथां बे जि बे खुन्दुंनोनो जिबो बानो औ औ। औ बे बे फिथोबजोनो खुन्दुंआ मा मा खुंन्दुं मा मा हि जायो मा माफोर दाजायो एसे फोरमायनो हागोन
माने इन्दि जि जायो आरो इन्दि जि इन्दिजि इन्दिनि जि जायो फास्रा इदिनो
औ गुबुन गुबुन हि बानाय जायो आरो नोंथां औ बे रखम औ बे आ-आसानिनो माबादो इन्दि हि माबा हि बानायजायो आरो नोंथां फिथोब माबादोनो
ओम माने बे फिथोबखौ जोङो जेनेबा मेचिन फोराव होनांसिगोन खुन्दुं बानायनो
औ औ औ आगोल दिनावथ मिसिं गैबाङा नालाय माबायदिफोर माबायदि बानायनाय माबायदि खुन्दुं बानायनाय जायोमोन नोंथां?
आगोलनि दिनावथ मेचिन गैयामोन मेचिन गैया होनना मिथियो ओमफ्राय मारै बानायो दा आंबो मिथिया थिया आरो एखौ नोंथाङा मिथियोबा एसे फोरमायना होबानो जाबाय
आगोल दिनावथ मिसिंफोरबो गैबा नालाय बेफोरनो जथर हक माबा ओइ आगोल जथरदोनो ना जथरदोनो बांसिन खुन्दुंखौ बानायनाय जायो आगोल जथ्र गैयाबा नालाय बे खुन्दुं खुन्दुंनि मा होनोखौ बे खु जथरनि फोरानो आगोल हेन जथरबो होनो आखाइजोंनो माब्रैबा फेनै फेनै फेनै फेनै फैनैनो औ बेफोरजोंनो बे बिदिनो जथ आगोल था दानि जुगावथ जथर मोन बाय जथुरदोंनो बेखोनो फानै फानै फानै खुन्दुं बिदिनो बनायो आरो खुन्दुं फास्टआव खुन्दुंखौ थयारि खालामनाय जायो नों खुन्दुआथ जों हि दानो गोनां गोनांथि जाबालाय खुन्दुंनि थयारि जानांगोन बे खुन्दुंखौ बनायग्रोनासो सो बेखौ थाथ खाालाव माबा लांनाय जायो आरो जेब्ला जों जि दानो गोनां जायोब्ला जों थाख थाखानिबो गोनां जायो
औ औ
दाथ बहुथआनो सहस जाबाय थाखानो मोनबांनो नागिरला दानि जुगाव दाथ मेसिंआनो दायो बे मेसिं खुन्दुंखौ जों थयारि खालामनानै बे खुन्दुंखौ मिसिङाव फिटिं खालामना माबाफोर खालामनानै बेखौनो बिदिनो हि दायो आरो जेन मेसिनफोरासो दायो नालाय बिदिनो इन्दि हि इन्दि फास्रा इन्दि मुगानि माबा गानग्रा जोम बुहुद बनायजायो नोंथां बेफोरबायदिनो बनाय जायो इन्दि हि इन्दि मुस्रा माइ माइबि फालि हक जिखिन्थु बिभिनथ' बिबिन बुस्थु बानायनाय जायो नोंथां बे इन्दि नि माबादोनो माबा बिदिनो बनाइ जायो गुबुनदों फिथोबदो गुबुनदो बिबाय बनाय जायो नोंथां अ बिदिनो आलदा आलदा बानाय जायोआरो नोंथां
ओं ओरैनो एम्फौ लाथााखौ मा माजों जायो नोंसोरथिंजाय
औ जानाय लोंनायनि थाखाय बुस्थुआ ए एम्फौ था बिबिनद्र बिबिन बायदि जायो नोंथां जाग्राफोरावबो दा नाथाय जों जाबाय गुबुन फ्रायावनो ओ किसुमान जाग्राफोराथ' आलदा आलदा आलदा माबा थायो नालाय नोंथां जों जानायफोरखो दा फार्स्टआवनो किसुमान एवना जायो। एवना जायो एवना जाग्रोयो बिदिनो थाव होनानै बाय
उम उम एम्फौ लाथाखौ एम्फौ लाथाखौ नो माने सोरबा सोरबा एवनानै जायो सोरबा सोरबा अनलाजों जायो सोरबा सोरबा जारिजों जायो
जायो गुबुनद गुबुन गुबुन मेगं जाजायो गावबा गाव आलदा आलदा टेस्ट थायोना औ गावबागाव टेस्ट टेस्ट थायो नालाय ओ गावबा गाव आलदा आलदा खामना जायो नोंथां एवनाबो जाजायो थावबा ओंख्रियाव जाजायो बिदिनो सब बुस्तुवाबो सब होनाय जायो। गावबाागाव पडिसन गावबा गाव जानाय आयथिम
उम
ओम नोंथाङा बुं ओम ओम ओ खोनादों नोंथां?
हा हा
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
थांनि ओम खेबसे ओम माबाफोर फोर-फोर-फोरमायनो हागौ ना नोंथां माबाफोर सोंबावनो हागोन नोंथां?
ओरैनो दाथ' एम्फौ लाथाखौथ' आरो जोंनि बर'फोरा बयबो जायोना एम्फौ लाथाया जोंनि बर' फोरनि फेभ्रेट।
औ भबे बर'फोरनिनो जाबाय काल
ओम बर'फोरनिनो मोनसे जेरै जोंनि बर'नि जेरै जोंनि बर'नि ओंख्रि होनबा बिदिनो अनला दाउ अनलाजों सबाय साम' बेफोरबायदि थिग बेबायदिनो-बेबायदिनो, एम्फौ लाथायाबो जोंनि बर'नि मोनसे जाजा माने ओंख्रि जाजाग्रा ओंख्रि जाजाग्रा माने इदिनो जोंनि बर'नि मोनसे ओंख्रि आरो एम्फौ ला
औ ओंख्रि औ औ बे बर'फोरनि मोनसे बेसेन गोनां आरो मुंदां
ओम-ओम-ओम आरो बेनि-बेनि बेसेनाबो थ' बुहुद
औ-औ-औ-औ-औ-औ-औ नोंथां, बे औ-औ बेसेन गलाफोराबो हाथ थाय बाजार
ओम आरो नै इ माने ओरैबायदिबो मानसि दङ जे इन्दि-इन्दि माने एम्फौ लानानैबो जाग्रा मान सि दङ । बुहुद बिदिनो आरो दा जेनेबा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंसिनि गामियाव बा नोंसिनि ओनसो माने एम्फौ लायना लाया माने?
औ लायो गुबुंआनो लायो गुबन जोंनि गामिफोरावबो लायो बिदिनो एम्फौ लाथा फिनानै गुबुनानो न'खर सालायनोबो हादों। गुबुनाबो रांखान्थि खामायनो हादों बेफोर बेफोरबायदिनो एम्फौ खालाखो फाननानै न'खरबो सालायनो हादों। बेफोरबायदि बिदिनो एम्फौ ला था लायै लायै किसुमान न' बांफोरखौबो बनायबो बनायनोबो हादों बेफोरबायदिनो आरो नों
उम, माने बेयाव मोननै जायो नालाय एम्फौ लाथाल' नङा बेयाव ए
औ मोन औ लोगोसे एम्फौनि फिथिकखौ मोननाय जायो नोंथां, बेयावनो ओ बेसेन गोनां औ बेसेन गोनां दाम ओम दाम दं। बेफोरबायदिनो एम्फौ लाथा खौ फियोबा बोरैबायदि खालामनांगौ बोरैबायदि माबा खालामनांगौ बोरैबायदि जोथोन खालामनांगौ बेफोरबायदिनो बहुद जोथोनबो दोङ आबादबो दोङो खस्थ'बो दों। बे खस्थ' खालामबासो जों जोथोन मोनो। फिथाइ मोनो बेखौनो औ नोंथां
दाथ' जोंनि बर'फोरा गोबाङानो एम्फौ लायो गोबाङा गोबाङानो एम्फौ लाया आरो लानो मोजां मोनग्राफोरा
औ दाबो लायो औ। आजिखालि लाया मानो लानो थाखाय बुस्थुआ लायो लानो गोनांथि जाबाबो दा लानोबो हाया टाइमफोरबो मिलायनांबाय, दंफां लाइफांबो थानांबाय, ओ समफोरबो मिलायनांबाय, दंफां लाइफांबो थानांबाय। बेल जों जिथा एम्फौ लाथा नानो थांबा दंफां लाइफां नांबाय, इन्दि बिलाइखौबो मोनबांनो नां बाय आजिखालि इन्दि बिलाबो दंफां लाइफांफोराबो गैबांनो हमला, आगोल जुगाव दंफां लाइफां दयोमोन खारि दानि दमखरावथ' दंफां लाइफां बुहुद नुबाङानो गोब्राब खमानो जाबाय। जेब्ला जों एम्फौ लाथा फिसिनो गोनां बा दंफां लाइफां गोनांथि जायो जेला खारं बिलाइ, इन्दि बिलाइ, गुबुननो गुबुन गुबुननि बिलाइ जाथियावबो नांगौ जायो नोंथां बे औ औ सम गैला नोंथां औ औ औ औ। गबागाव औ औ बे जायहा सम थायो बेफोरो फिसि जायो आरो नोंथां औ औ नोंथां बे फिसि जायो‌ जाया न'खरफोराव थायो जाया खामानि दामानि गैया बेफोरखौनो लानानै आबाद खालामनानै बेफोरबायदिनो न'खर सालायनो हायो
औ
औ बेफोरदों न'खर सालायनो हायो। उम, इन इन्दि बिलायाबथ' बु मोनसे औ खोनादों नोंथां
उम उम औ
जेबो इन्दि फिसा माबाफोरजोंबो नखर सालायनाय नोंथां बेफोरबायदिनो खालामबासो
औ
सोलाबा
ओं
मोजां जालाङो नैजे टाइमफोराबो सप बेगाव माबा खामानि दामानि औथ बेफोरनो न'खरखो। नोंथांमोननिखैबो दाउ अमाफोर इनो फार्मफोर बानायोना नोंथां बेफोरफोरखौ माबायदि लाल फाल खालामनो मोजां जायो माबायदि जोथ थोन लानाया मोजां जायो इसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? दाउ अमाफोर गोबोथ' फिसियो बुं बर'नि खोनादोंना नोंथां
फिसिखायोना?
औ नोंथां माबायदि जोथोन लानाया गाहाम जायो?
दायो जोंनि बर'नि न'खराव दाउ अमा बुं माया हायो।
औ। औ औ
दे होमबाना नोंथां समाबो जाबाय
नांगो जायो ना‌ जोथोन लानाया गाहाम माबायदि लाल फान खामो। मोजां जायो नोंथां औ नोंथां समाबो जाबाय नालाय नोंथ लासै नों औ गोजोनथों नोंथां गोजोन। थांनांगोन।